औ नोंथां औ खोनादों।
नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन ना।
औ हाग
दा आं नोंथांजों बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदों। औ दा नोंथाङा जानाय लों लोनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। जोङो बरनि जानाय लोंनाय होनबाथ गोबां दोङो जेरै जोंना ओ सबायाइदो दाउ ओ बिदिनो अनला दाउ ओ नारजि अमा बिदिनो ना फाम बेनि अनगायैबो जों ओ बुंस हायो गो बां दंबावो नोंथां। बेनि सेरावनो जोंहा ओ गोबां ओंख्रियाबो बर नि जानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि हारिजोंबो मोनसे लोब्बा गोनां ओ ओंख्रि महरै जोङो गनायना लानाय हायो जेरै जोङो अनज्ला दाउखौनो जोङो नायो अब्ला जोंना ओ मोनसे हारिजों गनायना लाथावना ओंख्रि मानो होननानै बुङोब्ला जोंना अनस्ला दाउखौ जोङो ओ सासे मानसिनि जुलि जानायाव जोङो मोनाब्ला बे जुलिया जोंना अनस्ला दाउ नङाबा जा जाफुंसारनो हाया बेखौ जोङो मिथिना मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे सानाव अनलाजों दाउजों संनायखौ जोंना ओ हिनजाव गोदोना न सिङाव बे इसिं सिङाव संनानै जोंना बेखौ जाहोनांगौ। आरो बेखौ संनायनि आद बानो जाहैबाय जोंना गिबियावनो जोंना माइरंखौ सोमनानै गुरै खालामना लायो बेनि उनावहाय जोङो सोमखांनानै बोखां खांनानै जोङो सुयो सुनानै बेखौ जोङो उवाल एबा दिंखियाव देयो आरो जोङो बे देनायखौ गोदो गोदाय जोङो बांसिन ओ दिंखि एबा उवालाव देनाय नुयोमोन नाथाय जों दानि जुगाव ओ बेफोर दिंखि आरो उवालखौ जोङो बर'नि गोबां नखराव नुनो मोनला दंबाबो खायफा खायफा नखर एफा एनैयावल दङ दंसै। ओंखायनो दा जोंना ग्रेनडार मिसिन बायदि बायदिसिनायावनो अनला गुन्दै खालामामना लासै बेनि उनाव जोङो ओ बांसिन दाउजोंनो जायो नालाय जोङो। दाउखौ ओ एवो मोजाङै पियास सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर होननानै जोंना एव खालामना लायो आरो बेजों लोगोसे गो गोबां रोखोमनि नांनाय मस्ला ओ ओंख्रियाव मोदोमनाय बायदिसिनाखौ जोङो होनानै होनानै लायो। बेनिफ्राय जोङो बेवहाय ओ दैखौ होनानै जोङो ओ अरखौ मोजाङै सुना होनानै
जोङो बेखौ मोजाङै फोमोनना लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा गोदौबाय थानाय समाव ओ अन गुन्दैखौ आखाइजोंहाय ओ फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंहा गथा गथायै होयोब्ला जोंना सिथर सिथ बिथर मोनजायो ओंख्रियाव बेनिखायनो जों मोजां मोना बेनि थाखायनो जों फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो बेखौ होखांनानै जोङो दसे सम ओ थानानै जोंना ओ बर'नि बर' हारिनि जोंना खारदै होननानै बुङो। बेखौबो ओ नांगौ जखानि होना लानाय जायो मानोना जोंना बे नङाबा जोंना ओंख्रियानो जाया होननाय बायदि बेनि थाखायनो जों नांगौ जखानि होदेरना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो अर खौ मोजां सुनानै दसे गोबाव गोदौ होनानै ओंख्रिखौ ओ मोनहां मोनहां जानाय समाव जोङो ननि बारियावनो गोबां जोंना मोननाय मस्ला मस्लि बिफां जेरै गंगार दुनन्दिया एबा जोङो हाइ जें बिलाइ नङाबाबो जोङो दोनदिया बेफोरखौ जोङो मो नायनि थाखाय एबा गोथाव जाखांनायनि थाखाय थाखाय एसे होना लायो। बेनि उनावहाय जों दसे दोननानै बेखौ फोमोननाय जायो। अनला ओंख्रिखौ जोंना बर' हारियाव बिदिनो संनाय जायो आरो।
औ औ औ।
नोंथाङा एसे ओ जो ओंख्रै जानाय लोंनायनि बागै
जों बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला
अब्ला जोंना
गिबियावनो जोंना ओंखामा थाखाबाय ओंखामखौथ' जों जाखायो बयबो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओंख्रि नां गौ जायो। होमबासो जोंना ओंखामा खहाबो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
फोर मादाव नों होननाय बादिनो जोंना गाहायै अनलाजों दाउ। सबायजों साम', नार्जि अमा बे मोनथाममाथ' गाहायखाथार। बेनि अनगायैबो जोंना औ मैथाजों ना दङ'। ओमफ्राय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जों जायो जेरै आलुआथ' थाखाबाय आलु बिदिनो ओ लाइ, लाफ फा बेनि अनगायैबो जोंहा भिन्दि दं बेलाथि दङ'। ओमफ्राय बान्दा कबि, अलकबि जिंखा फल गोबां रोखोमनि जोङो ओंख्रि जोङो जायो। नङा होमबा? औ दा जोंना गाहायै जानाय होनबाथाय जोंना बे मोनथामआनो गाहाय। अनलाजों दाउ, सबायजों साम', नारजि अमा। जोंना अनलाजों दाउखौ बोरै सङो बेखौथ' नोंथांआ खि खिनथाबाय। दा आं नोंथांनो सबायजों साम'खौ बोरै सङो बेखौ नोंथांनो खि थानोसै। दा सबायजों साम' संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ सा-साम'खौ बुथुमनानै लायग्रोनांगौ। दैमा नङाब्ला फुख्रि नङाब्ला आरो बायनानैबाबो मोनो दाना बाजारफोराव। दा जोङो बेखौ जेरावखि मोना जोङो लाबोग्रोयो लाबोनानै जोङो बेखौ हरनैबा हरथाम सोमो। दा हरसे सोमबाबोथ' जायो, खिन्थु हरसे सोमोब्लाथाय मोजां जाया। थारमाने मोजाङै खिगारा नालाय। बेखौ जों हरनै हरथाम सोमोब्ला जोङो साब सिन जायो आरो। दा बेखौ सोमनायनि उनाव अखानायनायै जोङो बे खौ आरामसे सुनानै बेखौ बिनि दाखोनखौ गारसिगोन। दाखोनखौ गारनानै बिजि बिजि एबा सिटिफनफोरजों सुनानै गारो। बेनि उनाव बेखौ बेनि खिथुखौ थबस्र' थबस्र' थबस्र' दानसनानै आरामसे बेखौ मानजि सिगोन मानजिनानै साफ फा खालामो, साफा खालामनानै बेखौ सबाय रुनायाव सबायखौ रुग्रोयो ओमफ्राय बे सबयाव होनानै बिदिनो गंगार दुन्दिया, मस्ला मस्लि, बानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ गोथाव संजायो नङा होमबा नोंथां? औ, बिदिनो ना रजि अमाखौबो बिदिनो सङो। दा नार्जि अमाखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो जों जाबोनाय दा जोंना नारजि अमायाथ' जोंनि बिराद फे फेब्रेट। बेखौ जोङो जाबाय थाया। औ औ औ। दा जोङो अ औ औ दा जोङो बेखौ जाबाय थाया गोबावजों खेबसे जायो। बेखौ जोङो बर'फ्रा सारादु बायदियाव जों बाहायनायखौ जों नुयो। फ्राय सारादुआव नारजि नारजिखौ जोंना होखाथारो। बेखौ जोङो मिरामिसबो जानो हायो। अमाजोंबो जानो हायो।
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो नारजि अमाखौ जोङो माजों बानायो होनोमब्ला जोंना बे फाथोजोंनो जायो। फाथोखौ जोङो फोराननानै औ फाथो फाथोखौ जोंङो फोयो सिगाङाव फोनानै बेखौ औ फोनानै बे जेब्ला देरो अब्ला जोङो बेखौ थ' थ' हानानै बिनि बिलाइखौ फोरानो फोराननानै रानबाथाय जोङो बेखौ आरामसे बोननानै दोनो आरो दा बेखौनो जोङो गोबावजों जाबाय थासिगोन आरो औ दा जोंना बेखौ नारजि नार आसि होनोब्लाथ जोङो सोरबा आलासि गोदानफोरखौ जोङो जाहोनाय जाया बर'फोराव मोनसे फोथायनाय दंदि आलासि गोदान फैब्ला जों बेखौ जाहोयोब्ला आलासिफोरा एसे गोजान जालाङो होनना फोथायनाय दं। बिनिखायनो औ बेखायनो जोंना बेबायदि आरो गोबावजों जायो खनसे। औ
जोंना बर' हारि ख्रियाव खारदै खारदैयाथ जोबोद गोनांथार नालाय नोंथां औ खारदै खौ जोङो गोबां ओंख्रिजोंनो जोङो होहोनानै जानाय जायो। गोबां ओंख्रिखौनो जों खारदै संनानै जानाय जायो।
उम
बे खारदै बानायनायनि ओ आदबखौ नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
औ औ खारदैखौना
औ
खारदैखौथ' जोङो जोङो खारदै बानायनो थाखाय जोङो गिबाय जों थालिर थालिर फस्ला जों गिबियावनो थालिरखौ दानफायग्रोयो दानफायनानै फिथाइ थाखांनाय बा जायखिजाया थालिरबिफां जाब्लानो जायो। थालिर बिफां बै माबाखौ ओ आइ थिया थालिर बायदि ओमफ्राय बेखौ दानफायनानै जोङो बेखौ फिसा फिसा दानफ्लेयो। फिसा फिसा दानफ्लेनानै जों बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै दोनो। सानदुं फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ माबाजों अरजों सावो अरजों सावनानै बेखौ हांगार बानायो जेब्ला हांगार जायो हांगार जाबाथाय जों बेखौ आरामसे खुरै खथाफोराव खुरै खथ्रा नारेखल खथ्राफोराव माबानानै दोननानै फलङो फलंनानै बेयाव दै लुना होबाथाय बेनि रोसिया गसरो दा बै खसरनायानो जाबाय खारदै। नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेखौनो जोङो ओंख्रिफोराव खारदै ओंख्रिफोराव होनानै जोङो जायो दानो दानि जुगावथ बे खारदै ओंख्रै जानाया गोबां खम जाबाय गोबाव जोंसो जायो नाथाय सब ओंख्रिखौनो जोङो दानि गोदानै जोङो थावजोंसो जों जा जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो माबा मोनसे बेदर एवबाबो माबा मोनसे ओंख्रि एवबाबो जोङो बे थावखौसो जों बांसिन बा जों नुनो मोनो आरो औ
जोंना दानि मुगा याव जोंना बरफोरनि खारदै ओंख्रियाबो गोबां ओ गोबां सुबुङानो जाबोयो जानो एबा गोबां सुबुङानो मिथिनो मोन हमदो मानो होननानै बुङोब्ला दानिया जोंनिया औ बरनि मुंदांखा मुंदांखा हटेल जेरै आइ हटेल बाजै हटेल बायदिसिनाफोराव जोंना खारदै ओंख्रिखौ गोबां मोननाय जायो बेनि थाखायनो जोंना ओ बेफोर हटेलाव जेरै नारजि अमा अनलाजों दाउ बेजों लोगोसे गोबां बरनि ओंख्रि नाफाम खांख्राइ बाथोन बायदिसिनाखौ जोंना मोननाय जायो नोंथां बेखौनो जोंना ओ बे गोदोथ जोंखौ गुबुन हारिया बरनि ओंख्रिखौ खांख्राइ बाथोनफोरखौ बायदिसिनाखौ जोंना मुगैनायसो मोनोमोन। नाथाय जोंना दानि मुगायाव जोंना बेफोरखौ गोबां गिदिर गिदिर ओ हटेलफोराव बाहायनानै जोंना दा गो बां ओ गुबुन हारिखौबो जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा जोंना औ गोबां ओ बिदिनो दावगालांनो हमगासिनो आरोना नोंथां औ नों औ नंगौ नों
जोंनि ओंख्रिया जोंनि बेयो अनलाजों दाउ नारजि अमाफोरा गोबां हटेलावनो जोङो संनाय खावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ कक क्राझारावनो जा ओरै बङाइआवनो जा ओरै गुवाटि गोबां जायगायावनो जोंना बरनि जायगायावनो जोंना बे आइ हटेल बाजै हटेलफोराव जोंना बे ओंख्रिखौ जोंना मोनखाथारो आरो नङा होमबा औ औ दा बिदिब्ला जोंना रायलायनांगौ समाथ बेखिनियानोमोन दा बिदिब्ला दोनथ जाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनबाय गोजोनथों औ